हेल' खोनादों ना? औ मा खालामदों ब्र'?
आङो ओरैनो नै ओ रेस्ट लानानै दं जिरायनानै ओरैनो जानबुं नायलाबायदां।
ओ मोजांना बाकि खबर?
औ मोजाङानो।
उम आंबो ओरैनो थास्लायस्लाय नोंथांजों ओरैनो रायज्लायनो आंबो हरदों आरो ओरैनो माने माखासे बाथ्रा मिथिनो लुबैदोंमोन आङो। नोंथांनिफ्राय रायज्लायनो हागोन ना?
ज्लायनो हागोन
थ' जों बयबो माने गावनि देहाफोरखौ फ्राद फ्रिद लाखिनो बा जोङो खारनाय बारनाय खालामो माने हमना ला जों गेलेमु गेलेयो।
औ नंगौ।
जों बेफोरबायदि गेलेनानै जों मा मुलाम्फा मोनथावना?
औ गेलेमु ना? बे गेलेमु आय दाया बिराद मोजां मानो होनोब्ला गेलेमुवा जोंनि जिउआव बिराद गोनांथि। मानोना बे गेलेमु गेलेब्ला जोंहा मा मा मुलाम्फा जायो होननो थाङोब्ला मुलाम्फायाव जोङो देहायारि फ्रात थायो। ना? आरो लोगोसे मेलेमारिबो जोङो - एक्टिभ थानो हायो। औ आरो जोङो समाजारिजों जेनेबा लोब्बा लाखिनानै थानो हायो आरो ना आरो गेलेमुवआ होननो थाङोब्ला बैसो गैया बिनिया माने उन्दैनिफ्रायनो बोराय बुरै जाजासिम गेलेेजायो
उम नोंथाङाबो बबेबा गेमखौ गेलेयो नामा खोनादोंना हेल'
दं गेलेमुआ
हेल'
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथाङाबो गेम गेलेयोना माने गेलेमु गेलेयोना
औ आङो जोङो माने बिराद गेलेमु गेलेयोमोन आरो दाबो गेलेयो ना नाथाय सिगांनि बायदि बि गेलेनाय जाला आरो खम जालांबाय जोङो जोंनि जेनेबा जोंनि जिउआव बायदिसिनाबो खामानि थायो नालाय बेफोराव इसे खस्थ' जानाय दा एसे खम जालांबाय आरो थेवबो जोङो गेलेयो दासिमबो।
औ औ ओरैनो बुंनो थाङोब्ला नोंनि बांसिन साबसिन गेलेनाय बुङोब्ला बबे मोनसे गेमखौ एबा गेलेमुखौ मोजां मोनो नोंथाङा?
अ बांसिन होनोब्ला आङो फुटबल जायखौ जोङो होनो
औ
ओ जोलुर ना?
औ जोलुर औ
जोलुर होनोमोन ना औ जायखौ जोङो होनो जोलुर बेखौनो साफुङो गेलेनो थाखाय
औ थ' बे जोलुर गेलेनायाव एबा फुटबल गेलेनायाव ओरैनो साबेसेसो टिम थायोबा?
औ जोलुराव ओ टिमा ओ मोननै मोननै टिमनि गेजेराव जायो बियो।
औ औ आरो मोनसे हानजायाव साबेस से
मोननै हान्जाजों गेलेयो। औ आरो बेखौ जेनेबा ओ बादायलायनायाव बादायलायनाय थाराव बाहाय जिसे मोनसे मोनसे हान्जायाव। ओ जिसे गेलेग्राफोर गेलेयो आरोखि
औ औ
आरो जोङो होननो थाङोबा दा जेनेबा जों गेलेमु गेलेनायाव जोङो जोङो गामियाव गामिफ्राव गेलेयो नालाय ओम फ्राय जोङो एथ'बां सुबुं फोरबो मोना जों जायो एखम्बा जेनेबा जोङो जि जनल' गासै जों थेवब्लाबो गेलेयो बे गेलेमुखौ जोङो जेनेबा साबा साबा राननानै जोङो गेलेयो।
ओरैनो नों थाङा मा मा गेमनि बागै एबा मुंफोरखौ मख'नो हागोन नामा?
औ आङो गोबां गेलेमुनि मुंफोरखौनो हा
नों ओरैनो नों मिथिनाय गेलेमुनि मुंफोर मख'नो हागोन नामा? जेनेबा नों मिथिनाय मिथिनाय
औ आं हागोन गोबां मुंखौनो हागोन गोबां गेलेमु गेलेग्रानि मुंखौ आं मिथियो। जायखौ ओ जेरै जोलुर जाबाय आरो दं क्रिकेट बेडमिन्टन
उम
खख' बासकेटबल
औ
बल आरो बायदि बायदि।
बायदि बायदि ना नोंथांनि मोनदांथियाव बबेबा मोनसे गेलेमुवा गोमालांनो हमदों नामा?
औ आं दा मख'नाय बायदियाव आंनि मिथिनायाव खख' खख'खौ बांद्राय गेलेनायखौ नुनो मोना मोना आरोखि जोङो।
औ
खिन्थु गुबुन जेनेबा जेरै बेडमिन्टन बेफोरखौ जोङो बो बोथोराव बोथोर जेनेबा गेलेयो गे गेलेग्राफ्रा गेलेयोआनो जाय बेना जेनेबा बेदमिनटन गेले गेलेगिरिफोर दंना बिसोरो बोथोरखौ नाया बिसोरो गेलेयो। बिसोरो- गेलेबाय थाखायो खिन्थु जों जोङो दङ जाय जेनेबा बोथोरजों लोगोसे जेरै जोङो जोंनि देहाखौ गरम लाखिनोबा फ्राद फ्रिद लाखिनो थाखाय जों गोजां बोथोराव बांसिन गेलेनायखौ नुनो मोनो बेदमिनटन खौ। औ आरो जेनेबा क्रिकेटखौबो जोङो गोबां मेरला फोथारफ्रावनो जोङो गेलेनाय नुनो मोनो आरो गामि गामिफ्रावबो जोङो जोलुर गेलेनायखौथ' नुनो मोनो खिनथु नैबे आं मख'नाय निफ्राय नैबे ख'ख'खौ बारा नुनायखौ जाया आरो।
औ थारैनो नंगौ नोंथाङा जे बुंदों जे ख ख' गेलेमुया गोमालांनो हमदों थारैनो बियो सैथो। मानोना जेब्ला आङो स्कुल टाइममोन बे टाइमाव आङो जेनेबा हमना ला सिक्स सेभेन हलागै ओइद एम इ स्कुलाव गोलैयोना बे टाइमाव आङो बे ख'ख' गेलेमुखौ आं गेलेनो मोनदोंमोन। जेब्लानिफ्राय आङो हाइस स्कुलाव फरायो बिनिफ्राय आङो माने बे गेमखौ माने स्कुलाबो सेनज जाबाय ओमफाय जायगायाबो सेनज जाबाय थ' मानि बेफोरबायदि गेमखौ सोरबा बायदिया बांसिनानो फ्रायानो माने मिथिया आरो खख' गेलुं मुङामा गेलेमु सोरबा बायदिया बेफोरबायदि सोंनाय होयो आरो द' बेफोरबायदि आरो थारैनो बे गेमा गोमालांनो हमदों
औ नंगौ नोंथां होननाया
नोंथांनिसिम मोनसे सोंनाय ओ माने गेलज मो जों जोङो माबाफोर दावगालांनो हायो नामा
औ गेलेमुजों जोङो गोबां बिथिङावनो दावगालांनो हायो जेरै बुंनो थाङोब्ला ओं आङो माबायाव होनसै देहायारि देहायारिया जोंना फ्राद फ्रिद थायो
औ
बेबो मोनसे दावगानायनि आरो मेलेमारि बाहायबो मोजां जायो मेलेमारि माने मोजाङै थायो जोंनि मेन्टेल हेल्था माने मोजां जायो जों जेनेबा टेनसनफोरखौ जोङो स्ट्रेस फ्रि खालामनो हायोना टेनसनफोरखौ हगारनो हायो औ आरो लोगोसे माने कनफिदेन्स होननाय बुस्थुवाबो फैयो आरो गेलेमुजों जोङो जेरै गेलेमुफ्रावथ' रुल्स रुल्स थायोना जेरै बे रुल्सखौ जों फल' खालामै खालामै ना जोङो बे रुल्सखौ फल' खालामै खालामै जोङो माने दिडसिप्लिनफोरखौ डिसिप्लिनफोर सोलोंथाइखौ सोलोंनो हायो आरोखि औ आरो जोङो जेनेबा जोङो हानजायाव गोेलैयो नालाय जोङो जोङो बे हान्जायारि खामानिखौ जोङो बुजिनो मोनो बेसेबां गोनांथि हान्जायारि खामानिया आरो जोङो जोंनि जिउआवबो जेरै बेफोरबो बिराद माने दाथ' नुनो मोन्दों गेलेमु अबहायबा सोरबाफोर अबेबाे गेलेनानै जेनेबा बिराद गिदिर जेनेबा नेसनेल प्लेयारफोर जाहैनानै बियो सार्टिफिकेट फोर मोनोबा बियो बेनि जिउआवनो जेनेबा
माने देरहासारनायखौ नुनो
औ देरसारनायखौ नुनो मोनो औ बेनि थाखाय जेनेबा अपरसुनिफ्रा जेनेबा साख्रिफोरनि अपरचुनिटिफ्राबो गोमानो थाङा ना बे जेनेबा बेनो एसेसा जेन मोनो
औ औ माने जोङो माने औ औ माने गेलेमुजों जों जों माने सासे मानसिखौ माने जों सिनायथि होनो हायो जेरै जों हमना ला भारत नाङै जोङो बिराट कलिखौ जों सिनाय मोनो थिग बे बायदिनो माने जोलुरावबो थायो सोरबा काबादियावबो थायो माने गोबां माने जोङो गेलेमुजोंबो माने गाव फोर जों सिनायथि होनो हायोना आरो जों बेफोरनि गेलेमुजोंनो जोंनि गावनि जिउ खुं राहाखौबो जों खुंलांनो हायो ओरैनो नोंथाङा सै जों बाथ्राखौनो बुंदों
औ नंगौ नों बुंनाया आरो बेजों लोगोसे गेले उम जोङो माने जोंनि सोमोन्दोफोरखौबो मोजाङै लाखिनो हायो लोगोफोरजों सोमोन्दो थालायनाय औ गेलेमुजों लोगोसे जेरै जेनेबा जोंनि जेनेबा ससियेल रिलेसनसिप जायखौ होनो
औ औ
बे माने गेलेमुआनो जेनेबा ओ स्ट्रं लाखियोना माने गोरा
बन्डिंआव थालायनो हायो आरो
औ औ
औ हमना ला नोङो गामियाव सोलोंदों गेलेमु गेलेनाय आरो नों गावखौ सिनायथि होनो बा नों बबेबा मोनसे दाबसे जायगायाव नोङो गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनांगोन ना अब्लासो नोङो सिनायथि मोनगोन
अ
उम
होननो थाङोबा गेलेमुवा जोंनि जिउआव बिराद गोनांथार आरो गोनांथि उम
दा आथिखालनि मुगायावथ' गथ'फोरखौ बेफोरबायदि गेलेनायखोनो नुनो मोनलिया ना
औ आथिखालनि मुगायाव नुनो मोननाया माने दा आथिखालाव मोनसे जेनेबा मोनसे रल स्पेसिफिक रल पेरेन्टसफ्रा बांसिन होनो गोसो जायो आरोखि जेनेबा बेखौ फुटबलाव हरदोंबा बेखौ फुटबलावनो मोन मोजाङै गेलेहोयो आरो जेनेबा हरदोंबा बेखौ क्रिकेटआवनो जेनेबा कचिंफोर लाहोनानै गेले होयो आरोखि
औ औ औ औ नोंथांनिसिम जोबोद जोबोर साबायखर जे नोंथाङा जे आंनो माखासे मिथियै बाथ्राखौ मिथिहोबाय आरो जों गेलेमु जों मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया गावखौ बोरै सिनायथि होनो हायो जोंनि देहाखौ खौ बोरै गोग्गो खालामनो हायो नोंथाङा जोबोर गुवारै फुवार होननानै आंनो फोरमायबाय थ' बिनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थ' बिदि बिदिब्ला एसिनिसै नामा माने दोनथ'नोसै सि नामा
औ जागोन दे नोंथां। उम दे